हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो मो नसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नों
हेल' नोंथां औ औ बिदिब्ला जोङो ओ औ औ खोनादों बिदिब्ला जोङो ओ मोसौ बे मोसौखौ लानानै जोङो दसे सम सावरायदिनि बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां जायो नोंथां जायो।
औ बिदिब्ला आङो गिबियावनो ओ मोसौनि बागै फोरमायग्रोसै ओ मोसौवा जाबाय जाथोसे जुनार बेयो नवाव फिसिजाग्रा ओ बियो गांसो जाग्रा हारिनि मोनसे जिब जिब आरो ओ बेखौ नवाव फिसियो। ओ बिनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ नवाव फिसिनानै ओ बेनिफ्राय जोङो मोसौनिफ्राय मोसौखौ फाननानै रांबो आरजिनो हायो आरो रां रां आं आरजिनानै ओ न'खरखौ ओ दैदेननो हायो आरो बेनिफ्राय मो सौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो गाइखेरनिफ्राय जोङो गाइखेर खौ लोंनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो गाइखेर ओ फाननोबो हायो ओ फाननानै रांखावरिबो मोननो हायो आरो दा नोंथांनि ओन सोलाव मोसौखौ माबोरै फिसियो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ओ फोरमायनो हागोन नामा एसेनो
हागोन नोंथां हागोन जोंनियावबो नोंथां बुंनाय बायदिनो मोसौवा मोनसे। जाथोसे जुनाद जेराव नवाव फिसियो। मोसौ फिसियोब्ला जों माने बिराद मुलाम्फा दं आरोना मानि गामियाव थानाय सुबुंफोरनि नि थाखाय बिराद मोजां मानो होनोब्ला।
औ।
मोसौ थायोब्ला मोसौ हालुवाखौ जों माने। खामानि मावनायाव आबाद मावनायाव बे मोसौ। खौ मोसौजों माने हालेवनानै आबाद मावनो हायो। बेजों लोगोसे आरो बे मोसौनि खिनाय माने हासार। गोबोरखि हासार बेखौबो माने जों गोबां इउस खालामनो हायो। आबादाव होनानै जोङो अरगेनिक माने मैगं मोनजायो। जाय जाय हायाव गोबोरखि एबा बे मोसौनि। खिनायखौ होयो माने बे हायाव मोजां थान्दा जायो आरो ना। बेजों लोगोसे आरो मैगंफ्राबो मोजां जायो। बेजों लोगोसेनो आबाद मावनायावबो मुलाम्फा मोनो। आरो गाइखेर मोसौ गाइजों गाइखेर मोनो गाइखेरखौबो जों। फाननो हायो बेजों लोगोसे गोबां मुवा बानायनो हायो। जेरै गाइखेर दाखा। गिहि मिस्थि बायदि बायदि दा नोङो गाइखेर दाख खालामनो थाखाय दााबायदि गरम बोथोराव बिराद मोजां जायो आरो ना? जानोबो मोजां भिटामिनाबो बेवहाय मोजाङैनो थायो सिगाङाव जोङो गाइखेर। खौ सेरना लाग्रोनानै आराम सरनानै लानांगोन बेनिफ्राय जोङो। मोनसे थेमायाव नङाबा दुंग्राफोराव नङाबा जग जिखुनु बुस्थु आरो ना जेखौ लाव लाव मुवाखौ दोनो। बे जायगायावहाय साखिनिजों मोजां सरनानै। बेखौहाय दोननांगोन आरो दै होआलाबानो होब्लासो मोजां जायो दैखौ होनो नाङा। बेजों लोगोसे बेखौहाय सान दोननानै मोजां खोबनानै दोन। दो सानथाम सानब्रैनि उनावहायनो बे गाइखेर दाखाखौ जानो हागोन आरो सोरबा सोरबा खायसे सिनि होनानै। बो जायो आरो ओरैनोबो जायो माने बे देहानि थाखाय मोजां। थान्दा जायो आरो भिटामिनबो दं। आरो बिदिनो। बेबायदिनो आरो गिहि गिहिखौबो जों न'आवनो बानायनो हायो। गिहिखौबो बे मोसौनिफ्रायनो गाइखेरजों बानायनाय जायो जेराव। मोजां गाइखेर फुदुं। सोंनानै माखन थायोना बे माखनखौ जमा। सानथाम सानब्रैनिबाबो जमा खालामजायो आरोना माखनखौ बेनि ओमफ्राय उनाव जमा बुरजा जायोब्ला। सारायावहाय बेखौहाय एवबाय थानांगौ होनोमब्लानो गाव हारसिङैनो उनावहाय थाव बायदि। जायो बेनि उनावहाय बेखौहाय गुसु जाब्लानो बे गिहिया जागोन आरो बेजोंनो आरो मोनसे मुलाम्फा। आफायाबो जाबोन मिस्थि बेखौथ बयबो बानायखायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
मिस्थिखौ।
औ।
मिस्थि मिस्थिखौथ गाइखेरनिफ्राय बानायो नों। गौ सैथो बियो थारैनो। औ जोङो मिस्थि बानायनो थाखाय गाइखेरनि गोनांथि बेयो नंगौ। सैथो जोङो गाइेरखौ न'वाव फिसिनाय मोसौ गाय बे मोसौ। सौ गायनिफ्राइ जोङो गाइखेरखौ ओ मिस्थि बानायनो थाखाय ओ मोसौ गाइनिफ्राय जोङो गाइखेरखौ सेरनानै रि दि खालामग्रोनांगौ आरो बिनिफ्राय जोङो गाइखेरखौ सेरखांनानै ओ गाइखेरखौ जोङो ओ सादानिजों सरनानै बे गाइ खौ जोङो ओ फुदुंग्रोनांगौ आरो अराव फुदुंनायनिफ्राय जोङो बेखौ ओ गाइखेरखौ गावहोनो थाखाय जोङो भिनेगा होननाय मोनसे दङ भिनेगार ओ नङाबा नारें गोखै बेखौ सेबसननानै जोङो गाइखेरखौ गावहोग्रोनांगौ आरो जेब्ला बे गाइखेरा गावो अब्ला बे दाखा दाखा जानाय गाइखेरनिफ्राय दाखा जानाय बेखौ जोङो ओ हायखांनानै मोनसे ओ सि मोजां साफा सियाव जोङो बे खौ ओ जमा खालामनानै दोननांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो बे गाइखेरखौ मोजाङै सेबनांगौ आरो बेनि बिदै खौ ओ बारे बारे सुबाय थानानै सेबबाय थानांगौ जेब्ला जोङो मोजाङै ओ सेबखाङो अब्ला जोङो बेखौ ओ ओ गथा गथा फिथर फिथर फिथर खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो ओ सिनि ओमफ्राय सिनिखौ जोङो रेडि खालामग्रोनांगौ बेनिफ्राय जोङो सिनिखौ दै होनानै एसे फुदुंग्रोनांगौ आरो बेनिफ्राय जेब्ला सिनिया गलियो अब्ला बे सिनि गलिनायाव जोङो मिस्थिखौ ओ होनानै मिस्थिखौ मोजाङै फ्राय खालामग्रोनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो ओ सिनि सिनिनिफ्राय मोननाय बिदै बेखौ माखासे हायखांनानै दोननांगौ आरो बेनिफ्राय जेब्ला बे गाइखेरनिफ्राय ओ गथा खालामनाय मोननाय ला ल लावथब लावथबा बेखौ जोङो सिनियाव दोनहरनांगौ आरो बेनिफ्राय जेब्ला सिनियाव दोनहरो जेब्ला गुसु जायो अब्ला बेनिफ्राय जोङो मिस्थि बेखौनो मिस्थि होननानै बुङो आरो जोङो जानोबो हायो आरो दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुगै दि जोङो जेनेबा जोंनि बे ओनसोलाव जेने बा मोसौ फिसिनाय मोसौ फिसिनानै जोङो जेनेबा जोंनि थांनानै थानायनि न'खर बे न'खरखौ जोङो जेनेबा मोसौ फि फिनानै ओ मोनसे न'खरखौ जोङो दानो हायो नामा एबा रां खावरि आरजिनो हायो नामा नोंथाङा सानो नामा बिदि होननानै
हायो नों नोंनि सोंनाया बिराद मोजां जादों हायो मोजाङैनो हायो बुंनो थाङोब्ला मोसौ फिसिनो हायोब्ला बिराद मुलाम्फा दं आरो बिनि सायाव बिजनेस खालामनायाबो मोजां मानो
औ
मोसौआ जाबाय गांसो जाग्रा गांसोनि था खायथ' नोङो इसेबां मानि खस्थ' खालामनांगौ जाया गामि ओनसोलाव बिदिनो गामि ओनसोलाव मोसौ लायोब्ला जायगा गुवार नांगोन आरो ना जेरावहाय दखरसे हानि थाखायबो सलियो बेयाव माने मोसौआ नोङो बुरजा थायोब्ला माने मोसौ हालुवानि बेलायावबा नोङो आबाद मावनो हायो आरो न'आव गैयाब्ला सोरबा मान सिया बे मोसौखौहाय जेनेबा आदि नङाबा मा होनो जेराथि बायदि लायो आरोना बोसोराव बिनि थाखायबो माने सोरबा माइजों सोलायनानै लायो खायसेबा फैसा होयो आरोना बेजोंबो बिराद मुलाम लाम्फा फैयो बेनि गेजेर आरो जोङो माला माबा समाव नांगौ जायोब्ला मान फानोबो हायो आरो ना माने बे फाननानैबो जों फायसा आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे मोसौ गाय जायेराव मोसौ गाया गाइखेरजों लोगोसे मोसौबो माने उजिनायावहाय हेफाजाब होयो जेराव मोसौआ गोबां जायो माने बांबोगासिनो बां आरोना मोसौ गायजों गायखेरजों लोगोसे मोसौ आरजिनोबो हायो माने मोसौ दाबो मोनो बेजोंबो गोबां मानसिनि थाखाय मुलाम्फा जायो आरो। बेजों लोगोसे जाय हासार मोसौनि हासार आरो बे मोसौनि हासुदै बेबो मोनसे मान हासार आरो ना बेखौ माने जोंनि जायगायाव बांसिनानो गोबोरखिखौहाय माने ओरैनो गोथांबाबो गोरानबाबो हासार खालामनानै नानै होयो नाथाय बा गुबुन जायगायाव बेखौहाय माने अरगेनिक बानायो आरो ना। माने खानस्रि मोनसे रोखोमनि खानस्रि ‌मोनो गोजा गोजा खालारनि गोबोरखियाव दोननानै बेखौहाय मानि बै गोबोरखि गन्द्रा जेनेबा गोराखौबो बै मानि खानस्रि मानि बेखौहाय अरग्लिनानै उनावहाय एसे गोबाव थायोब्ला दैजों माजों माने दैबो होनांगौ आरोना बेखौ बानाय बिदि खालामनानैबो जों माने रासो रासायनारिनि हासारनिफ्राय मानि नैबे जोंनि गोबोरखिनि बानायनाय अर्गेनिक हासारा माने मोजांसिन जायो आरोना। माने जेनेबा गोबोर खि खिनाय ओरैनो होनायाबोथ' सोलिखायो आरो बिदि खालामबावोब्ला खानस्रिजों बेखौ बानायबावोब्ला मोजांसिन जायो ओमफ्राय फाननायाव मोजांसिन जायो आरोना पेकेटआवनो केजियावनो सल्लिस पनसास थाखा मोनो अब्ला गोबां फैसा आरजिनो हायो बिदि खालामोब्ला नोंथाङा माबा बुंनो सानबावदों नामा?
नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोङो जेन'बा मोसौखौ फिसिनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव जेनेबा गोबां मुलाम्फा मोनो। बेबा आरो गंसे न'खरखौ जोङो दानो हायो आरो मोसौ फिसिनानै नोंगौ नोंथाङा दहाय सिगाङाव बुंनाय बादि बे बाथ्राया सैथो जेन'बा जोङो मोसौखौ एसे फिसिनो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलाव गांसोनि नि बांद्राय अभाब जाया आरो जोङो जोंनि खाथि खालानि फोथार एबा दुब्लिफ्रावनो मोसौ जेनेबा माब्रै माबा फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो। जेनेबा जों मोसौ गाय मोसौ गायनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो। गाइखेरखौ जोङो फाननानै जेन'बा रां आरजिनो हायो आरो आरो बेनिफ्राय जोङो मोसौ हालुवा मोसौ हालुवाखौ नोंगौ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जोङो न'आव गोनांथि जायाबाबो जेनेबा गुबुनाव हर थ'नानै भारा एबा माइजों सोलायनानै नङाबा फैसा बिदि हरनानैबो जोङो जेनेबा रां खामायनो हायो आरो आरो बेनिफ्राय जोङो मोसौआ गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो फानहरनो हायो आरो हाथाय बाजाराव फाननानैबो जोङो रां आरजिनानै गंसे न'खरखौ दानो हायो आरो नों औ नंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो जोङो मोसौ फिसिनानै गंसे न'खरखौ था नानै थानायनि थाखाय गाहाय राहा हिसाबै जोङो लानो हायो आरो।
औ औ
बे समाव बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बे मोसौ आयदा बेखौ लानानै सावरायनाय बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नों थां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सम होनानै सावरायनाय थाखाय औ